हेल' हेल'नोंथां हेल' खोनादोना नोंथां हेलौ हेलौ अ नोंथां खोनादों ना
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो
औ हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ नोथां
हेल' नोंथां औ नोंथां
औ औ खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
हेल' नोंथां खोनादों ना औ
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ औ नोंथांजों आं औ नोंथांजों आं आ दाउ अमानि सायाव एसे सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल जादोंमोन नोंथाङखौ ए सावरायना
नोंथा
हेल' नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ ओ माने आं नोंथांजों दाउ, अमानि बागै एसे सावरायनो नायगिरदोंमोन। नोंथां हागोन ना? औ औ।
ओ बिदिनो दाउ अमा फिसिनाय औ।
औ दे बिदिब्ला बुंनाय नोंथां।
औ बिदिनो दाउ अमा फिसिनाय बुंब्लाथ' जोंनि बर' आइजोफोरा गोबाङा दाउ अमा फिसियो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बिदिनो ओ बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै जोंनि बर' आइजोफोरा ओं जिउ खुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना? औ। दा थिग बेबायदिनो जोङो ओ दाउ अमा फिसिनानै जोंनि ओ न'खरखौ एबा जोंनि गथ' गथायखौ जों फरायनायावबो गोबां थुलुंगा होबोदों आरो नङा होम बा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ बिबदिनो ओ‌ ओ बिदिनो गुबुन हारिफोरा ओ जोंखौ गोदो गोदाय बिदिनो जोंनि बर'फोरनि दाउ अमा फिसिनायखौ लानानै ओ मुगैयोमोन आरो नों थां। ओ‌ थिग बेबा दिनो थिग ओ थिग दा बे ओ बिदि नंला। ओ गुबुन हारिनिफ्राबो बे दाउ अमा फिसिनानै ओ जोबोद ओ रां मोनो एबा मुलाम्फा जायो बि खिनियानो। दा गुबुन ओ जोंनि स्राय गुबुन हारिफोराबो बांसिन दाउ अमा फिसिनायखौ आं नुनो थांदों आरो नोंथां। औ बिब्दिनो जोङो औ बिब्दिनो जोङो ओ औ बिदिनो जोङो अमा फिसिब्लाबो अमा फिसिनानै अमा फिसा फाननानैबो जोबोद रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बिदिनो जोङो ओ हांसो दाउफोरखौबो जों फिसा जाहोनानै बे फिसाफोर खौ जों फाननानैबो ओ गोबां रां आरजिनो हायो आरो।
औ।
औ ओ थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि गामियावबो बिब्दिनो दाउ अमा फिसिनानै बर' आइजोफोरा जिउ खुं बोदों नामा नोंथां?
बिदि ओ जोंथ' दा बिदि बुहुद नुनो मोनो आरो बिदि ओ जों माने जोंनि न'खरनि हालोदाथ' एसेबां माने मोजां नङा नालाय बेनि खायनो जोङो दाउ अमा दाउ अमाफोरखौ लानानै जोङो ओ बेखौ बेखौ फानहैयो बाजारफोराव फानहैयो फानहैनानै जोङो जा एसे मोनो बे बे रांजों जोङो हाव न'खरनि जानाय लोंनाय बायदिसिना माने ओ माबा बायदिसिना
औ।
फरायनायफोराव बिदिनो थाइसे थाइनै आरिनानै नांगौ जायो फरायनायाव बेफोरबायदि खरसाजों मोनो खरसा मोननो हायो आरो।
औ।
हेल' नोंथां?